हेलौ नोंथां
औ
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांनो आं बे समावहाय कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथांमोना दसे सम होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
औ जों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय बेनि सायावनो सावरायनोसै ओ बिदिब्ला आं आयदानि सायाव सोमोन्दै एसे आंनो बुंना होग्रोनोसै नङा ओमबा नोंथां।
बुंदो दे।
अ नोंथां जों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होनोब्लाथ' गुबैयै ओ ओंखामजों लोगोसे जाफानो जे अन ख्रि सबाइ ओंख्रि ओ बेफोरखौ मिथियो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फ्राहाय ओ गोबां ओ बाथोन बा मेनानै जानाय ओ बेफोरखौबो जों गोदोनि बायदि फ्रायनो ओ मोनबोदों बा जों आथिखालावबो जों बेखौ जाबाय थायो जेरै ना बाथोन फानलु बाथोन ओ ना मेनाय खुसेेंग्रा बाथोन गांजेमा सिंखावरिनि बाथोन नङा ओमबा नोंथां औ बेजों लोगो नो जों ओ थाइबें मुला बेफोरखौ खाजि हानानै गोथाङै जायो। ओ बेबायदिनो जों मैथा बांगाल साम' लादाय बेफोरखौबो जों बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा होननानै सावरायबोनो हायो नङा होमबा नोंथां औ। बेबायदिनो जों जेरै ना बा जानो थाखाय जों गिबियावनो नाफोरखौ दुब्लिबा फोथारफोरनिफ्राय हमना लाबोनानै जों गिबियावनो नाफोरखौहाय मोजाङै। ओ बांसिन गोदोथ' सावनानैसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ।
जों एवनानै जानायखौबो नुनो मोनसै बेबादिनो नाफोरखौहाय अराव सावनानै माने मोनहोना लाग्रोयोमोन ओ। बेबायदिनो बे ना सावनायजों लोगोसेनो जों फानलु बे फिथाइफोरखौबो अरखियाव सावनानै लायोमोन ओ बि बिदिनो ना सावनाया जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ माने खि गारनानै मोजाङै ओ माने ओ मोनसे आइजेंआव फानलु फानलु' गथा बेबायदि सावनायखौ होफानानै ओ सामब्राम गुफुर संख्रि, दुन्दिया बेबादि होनानै माने जों माने देग्लिनानै बा सेफ्लेनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन बे बर'फोरनि माने ना सावनानै जानाया माने जोबोद गोथाव बेजों जों ओंख्रि गैयाब्लाबो फुंनि ओंखाम गोजांफोरखौ माने थेब्रैयै जानो हायोमोन आरो नङा होमब्ला?
नंगौ।
औ नोंथां बेबायदिनो फानलु बाथोनाबो जेरै गिबियावनो जों फानलुखौ माने सारायाव माने अ मा होनगोन बेखौ अगदाबाव अर फोजोंनानै बेखौ खौ जों एवनानै लाग्रोयो।
नंगौ।
औ नोंथां। बेबायदिनो जेरै ना गो ना बाथोनखौ जेरैहाय देयो जों बेबायदिनो फानलु, संख्रि दुन्दिया बेबायदि होनानै जों फानलु बाथोनखौ देनानै जायो। औ नोंथां
बाथोन हुदाया जोंना बर'फोरनि दोरोङारि माने दोरोङारि होनोब्ला दाथ' माने जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि आंजोंसे जानाय आदब खायदा नियम खान्थि माने जोंनि बर' सुबुं बा जोंनि सा सानजा भारतनि ओनसोलनि सुबुंफोरा एकदमबारे मिथिंगाजों बुंफबनाय गासिबो बेफोरबायदि ओनसोलाव थानायलाय जोङो मिथिंगायाव मोन बैफोर माखासे मुवाफोरखौहाय माने लायब्रबनानै सावब्रबनानै जानाय हुदाया गोदोनिफ्रायनो दङ गुबुन रायजोफोरनि आलादा रोखोमै जायो गुबुन जायगा नि राजस्थान हारियाना गुजरात बेफोर जायगाफोराव बांसिनानो बिसनि जानायफ्रा आलादा बांसिन थाव थारि मस्ला बानलु संख्रि गोबां बांसिन जायो नाथाय जोंनि बैफोरबायदि आबादखौ खमबो मावो मस्ला हारिनि जिराफोरखौहाय जोंनि जायगायावहाय जानायखौ मोना बेफोरो जोङो फान बेफोरबायदि जायगायाव बांसिनै मावोलाय बिसोरो बेनि थाखाय बिसोरो बेफोरखौ ओंख्रियावहाय होननानै जायो नाथायबा जोंनियावहाय जोङो बैफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानायलाय जोंहा ना दसे थांब्र'बबानो दैमायाव थांबानो नाफोरा जोंनि थाखाय एभेलेबल आरो हाग्रा याव खुसेंग्रा गुमा एमफौ बिरबोला नोंथाङा मिथियो ना
औ नोंथां औ औ मोनथियो नोंथां
बिफोरो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि मोनो आरो आरो बैफोरबायदि एमफौ एनलाफोरा माने आबादबो खहा खालामो नालाय बिनि थाखायनो ट्राइबेलफोरा माखासे जोंजों थाफानाय जायफोरा आबादखौ खहा खालामो बिनि थाखायबो बैफोरबायदि माखासे बुस्थुखौहाय जायो आरोखि ना
औ नोंथां थारैनो
बेबायदि जोंनि जि बर'फोरनि जि दोरोङारि जानाय हुदा ओ बे हुदायानो जोंखौ गुबुन हारिनिफ्राय माने एसेबाबो आलादा खालामदों आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ आरो जोंहा थावखौ खम आरो देहानि थाखाय गोबां मोजां बेफोरो माने गेसनि प्रब्लेम जाया जोंहा बेमार आजारनिफ्राय गोबां जोंखौहाय रैखा खालामो हानायमानि जों बेफोरनिफ्राय गोजानावनो थानायानो मोजां थाव संख्रि बानलु मस्ला साननिफ्राय जोंहा गोबां बिबांनि बेमारनिफ्राय रैखा खालामनायलाय जों डक्टरफोरनियाव थांनाया बुहुद खम जायो आरो गुबुनफोरनिफ्राय रुजुयोब्ला
औ नोंथां
औ बेबायदिनो जों मिथिंगानिफ्राय ओ जि गोरलै मोननो हानाय मैगं थाइगं बेफोरखौबो जों ओ बर' सुबुंफ्रा गोदोनिफ्रायनो बुथुमना जाबोदों दोरोङारि फाबै नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों आथिखालावबो नुनो मोनो जेरैहाय ओ मान्दिया एलांसि दिंखिया बेफोरखौ जों न'नि बारिफ्रावनो बुथुमलाबायायनानै गोसो जाब्लानो थारमाने संनानै बा एवनानै जों जाबोनायखौ नुनो मोनबोदों औ नोंथां। बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा अरायबो मिथिंगाजों गोरोबना थानायलाय बेबायदिनो मि थिंगानि बिखानिफ्राय गोरलैयै मोननो हानाय बे बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौहाय बुथुमनानै जानायखौसो जों बांसिन नुनो मोनबोदों।
बेबायदिनो जों जोंनि बर'फ्रा थालिर फस्लाखौबो मोनसे ओंख्रि महरै गोदोनिफ्रा यनो बाहायबोदों नङा होमब्ला नोंथां? बेबायदिनो थारिख फस्लाखौथ' जों दाथ' दैज्लां बोथोर बेबायदिनो ओ ज' ज' माइ गायलायनाय सम समावहाय जायनि न'खरावहाय गोबां मानसिफोर ओ माइ गायनो फैयो। ओ बे समावहाय जों बे थालिर फस्लाखौहाय ओ बायदिसिना बुट बा अमा बेदरफोर दाउ बेदरफोरजों एवनानै जों बे माइ गायग्रा आइजोफोरनो होनायखौ जों नुनो मोनबोदों बे जोंनि ओ बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि रां रांखान्थियारि बिथिङावबो गोबां माने हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां बे थालिर फस्लाफोरखौथ' जों न'नि बारिफ्रावनो दा नानै मोनो नालाय।
नंगौ
औ जोंनिया माने रांखावरियाबो एसेबाबो माने सेब जायो आरो बुंनो
औ थालिर फस्लाखौथ' आंनि नुनायावहाय गोबां माने बैसागु टाइमावबो जेब्ला साथिथि होननाय जायो अब्लाबो गोबां बि बांनि मोनफ्रोमबो गामियावनो बर'फोरा बेखौहाय साथिथियाव बाहायो। आरो थालिर फस्लायाना जानायाव बिराद मोजां देहानि थाखाय गुसु। बेहाय गुबुन जेबो माने रासायनारिक हाबदेरनानै थाया जोंनि बारिनिनो मैगं नालाय। बेनिखाय जोंहा जेबो खहा जाया देहायाबो गोगगो थानदा जायो हानाय मानि जों बेफोर मैगंखौनो जानो नांगौ। आरो लोगोसे बेजों
जायगा लायै जायगा माने मानसिया जेब्ला थैनानै थाङो अब्ला बिनि मुङावहाय स्राद बा सारादु खुङो बे समावबो थालिर फस्ला बोगारनाय बेबायदि नियम खान्थिखौ नुनो मोनो। बा खोनानो मोनो बेफोरावबो जों थालिर फस्ला बेफोरखौनो बाहायो।
औ नोंथां
आरो दंबावो जोंहा गोबांनो बेबायदिनो मैगं जायफोरा जोंनिनो एकदमबारे आंगो आरो गुबुनफ्रा बेफोरखौ जानो रोङा दासो जोंनि बर' मानसिफोरा जानायखौ नुनानै आरो जोंनि देहानि सावस्रिखौ नुनानै बिसोरबो दा एसे एसे सोलोंबोनो हमबाय जे बेफोर मैगंखौ जायोब्ला देहानि थाखाय गोबां मोजां मानो होनबा बेफोरो मोनसे मोनसे जोंनि देहायावहाय नांगौ जानाय प्रटिन कार्ब'हाइद्रेद गाैबो बेफोरखौहाय जों बिनिफ्रायनो बुथुमनानै जों लानो हायो देहानि थाखाय।
औ नोंथां थारैनो।
ओ बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा ओ आबाद मावो जेरै थाइबेंनि आबादखौबोथ' मावबोखायो नङा होमबा नों थां मुलानि आबाद बेफोरखौबोथ' मावो बेखौबो जोंनि माने बर' सुबुं फ्रा माने गोथाङै जाग्रा खाजा हिसाबै बाहायबोदों ओ जायखौ जोङो औ ओ हानानै ओरैनो ओ ओरैनोबो जायो सानजौफु समाव नङाब्ला जों बेखौ ओंखामफोरजोंबो माने मोजाङै फिसा फिसा हानानै ओ बे जे मुला खाजि ओ बेवहाय जों औ बेवहाय जों माने मुला बिलाइ गोरलै बा लाइ बिलाइ गोरलै फोरखौबो होफानानै एकदम बारे संख्रि, फानलु, दुनदिया सामब्रां बिलाइ होलायनानै माने बिराद मोजां सेफ्लेनानै बेखौ जों माने बिराद ख'हाब गोनाङै जानाय खौ नुबोनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां?
ओम मानो होनबा गोजां बोथोराव बेफोर मैगंखौ बांसिन मोनो गोजां बोथोर अर जोंनि बर' समाजाथ' गामियारियानो बांसिन नालाय
औ नोंथां
समावहाय अरनि खाथियाव थानानै ओंखाम गुदुंजों बै फोरबायदिखौ नाफ्लेनाय सिफ्लेनाय मुवाखौ जायोब्ला बिराद गोथाव मोनजायो आरोना माने ना बेदर नांलाया आरो बेफोरजोंनो जों ख'हाबसोयो आरो
औ नोंथां
थमेथ' बाथोन सावनाय, फान्थाव बाथोन सावनाय बेफोरो गासिबो माने एकदमबारे गोथावानो आलादा बुंनो नांलाया आरो गोजां बोथोरनि समाव माने समजों लोगोसे जानायनि थेस्टाबो बा गोथौआबो आलादा आलादा जायो सम लायै सम बबेबा समाव बबेबाया गोथाव जायो बबेबा समाव बबेबा सम गोथाव जाया आरोना बेनि थावनायाबो आलादा आलादा जायो जेरै मानिमुनि बेफोरो मेसें बोथोरावहाय बांद्राय गोखा जाया जेब्ला अखा हानाय बिनि माबाया थावनाया गोखा बांसिन जायो बेबायदिनो आरोना समजों बेफोर नाफ्लेनाय सिफ्लेनाय बुस्थुआ समजों लोगोसे गोरोबनानै जायोब्ला
औ नोंथां बिब्दिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय ओ बे गुसुं समनि गेजेरावहाय नोंथांजों बे जोंनि जि दोरोङारि बर'नि जानाय बेखौ सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला
नंगौ नोंथां